औ खोनादों नोंथां औ नोंथाङा फ्रि ना दा
औ फ्रियानो दं नोंथां
ओ नोंथाङा फ्रिबा आं नोंथांजों माखासे खोथासो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ जागोन नोंथां
माने जेनेबा जों दाथ' गोलोम बोथोर बे गोलोम बो थोराव गोबां थार सुबुंफोरानो गोबांथार ओनसोलफोराव गोबांथार जायगाफोराव बेरायहैयो दा बे फोरनि सायावहाय आं नोंथांजों माखासे खोथाफोर सावरायनो सानदों माने नोंथाङा मा मा जायगाफोराव बेरायहै खांखो आरो बैफोर जायगाफोराव माबायदि थासारिफोरा माबायदि आरो मा बबेबा जायगाफोराव बेरायनो थांखि लाबावदों नामा नोंथां
औ आंथ' नोंथां ओरैनो माने गोजान जायगाफोराव बेरायनायनि जेबो माने एक्सपिरियेन्स गैया। आ माने आं आंनि जे खाथि खाला जायगाफ्रावनो आं बेरायबाय नोंथां माने आं ओरैनो जोंनि जे माने बे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय माखासे मुंदांखा पिकनिक स्पट जायखौ सरलपारा होनो बेवहाय बेरायहैबाय ओमफ्राय बेनि अनगायैबो बै निज्लाखुरि पिकनिक स्पट ओमफ्राय ओरै जों जोंनि माने खोलाहा फारसे थानाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्नि सिङाव थानाय बावखुंग्रि ओमफफ्राय धोरबिल बे जायगाफोराव आं बेरायहैयो आरो सम सम माने बे जायगाफ्राव माने बेरायनानै आंङो माने माने गुसु गुसु बारहावा जानो जाहोयो आरो ओरैनोथ' गुबुन गुबुन गुबुन गोजान गोजान जायगाफोराव आं माने जोंनि नोंनि जे बिटिआ ओनसोलनि बाहेरा होननानै बुंङोब्ला आंङो ओ बिदिनो माबायाव थांखबाय आं जोंनि माबायाव गुवाहाटि ओमफ्राय ओरैनो शिलं अरुणनाचल बे जायगायाव थांखांबाय आरो नों दा दा बे जायगायाव थां थांनानै जेन'बा माने गोसोफोरखौ बिराद मोजां मोनो। नों दाबसे गावनि जायगायावल' थाबाय थानानै नोङो माने माब्लाबा समाव जोंना गोसोआ जेनेबा उरां फारां जाया होमबा नोंथां बे समाव माने बेरायनानै बिराद गावखौनो मोनसे माने मोजां मोनसे माने फ्रेस मोनदों आरो माइनफोरखौ जेन'बा।
औ नोंथां।
बेरायनानै मोजां मोनो आरो बुहुत एक्सपिरियेन्सबो मोनबोयो गोजान गोजान जायगाफोराव जेन'बा थांङोब्ला जेरोखोम जोंनि थांनानै थानायनि राहा लामा ओमफ्राय बैसनि सुबुंफोरनि थांनानै थानायनि राहा लामा आरो बै जायगाफोरनि आब्रुथि आरो नोंनि जायगाफोरनि आब्रुथि बेफोरखौ जों गोबां माने नुनानै सोलोंबोनो हायो आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जे बे जायगाफोराव सुबुंफ्रा मा खालामनो मोजां मोनो आरो जोंनि जायगा जायानि सुबुंफ्रा मा खालामनो मोजां मोनो दा बेफोरखौ जों कम्पयार खालामनानै जेन'बा फारागथिखौ रुजुलायनानै जोङो माने बैफोरनिफ्राय माने सोलोंनाय सोलों सोलोंनानै लाबोनो हायो आरो नोंथां दा नोंथांङा ओरैनो बबे बबे जायगायाव बेरायहैखो आरो माने बेरायनानै माबायदि मोनो आरो बै जायगानिफ्राय बेरायनानै नोंथांङा माबायदि सोलोंनो मोनखो नोंथांङा बेफोरनि बागै एसे बुंफोरुरलबोदों नामा नोंथां।
औे नोंथां। आंथ' ओरैनो नोंथां बेरायनो जोबोद मोजां मोनो दाथ' दैज्लां बो जोरबो बांसिन बांसिन सुबुंफोरानो दैज्लां बोथोर जेनाखि दैज्लां बोथोरावहाय गासिबो मावख'फोरानो जे बन्द' थायो हिसाबै बे रोखोमै नोजोर बोनानै गासिबो माने सुबुंफोरानो नैबे गोलोम बोथोरनि बन्द'आवहाय बा जेखि बन्द' बे बन्द'आवहाय बांसिन बेरायनाय थांखिखौ लायो हिसाबै दा आंबो माखासे जायगाफोराव बेरायदों आरो बेरायनानै जोबोद गोजोन्नाय मोन्दों आरो जेरै जोंनि खाथिनिनो नांजाबफानानै थानाय भुटान अरुणचल नल बेफोरबायदि जायगाफोराव आं बेराय थांबाय बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलावनो जोंनि ओनसोलनि साखाथि फाखाथियावनो थानाय ओ सरलपारा बेबायदिनो बेफोर बायदि पिकनिक स्पटफोराव थांनानै आं बेरायहैखांबाय ओ बेफोर जायगा फोराव थांनानै माने आङो जोबोद गोजोन्नाय मोनदों आरो माने अरुणाचलफोर बायदि जायगा फोराव थाङोबा नोंथां बेफोराव थाङोबा माने गावनि गोसोखौनो मबेबा मोनसे सान्थि जायगायाव थाहैनाय बायदि माने मोनसे साननाय फैयो मोन्दांथि फैयो आरो नोंथां माने बैफोर ओनसोलाव थाङोब्ला ओ बैफोरनि नुथाय बैसोरनि थासारि बै बिसोरनि जेनोखि मोजां बिफां-लाइफांजों बुंफबनाय हाजो-हाला दैमा-दैसाजों बुंफबनाय बैफोर ओनसोलाव था थाङोब्ला माने बांद्राय गरमबो जाया थान्दा जायो गुसु जायो माने दुङा-सुवा बेबायदिनो बिराद मोजां जायो आरो नोंथां दा बैफोर ओनसोलफोराव थांनानै आङो गोबांथार माने बायदिसिना नुबोनो मोनबाय बेजों लोगोसे मोनसे गावनि रोंगौथि बेबो मोनसे बारायनाय फैदों आरो जोङो भुटानफोर बायदि ओनसोलाव थाङोब्ला भुटानफोर बायदि हादोरफोराव जोङो बेरायनो थाङोब्ला मोनसे जोंनि जोंनि जे साननाय हनाय जोंनि जे आब्रुथि बेयो मोनसे एगजाम्पोल हिसाबै जोङो माने बुंनो हागो न आरो नोंथां बेफोर ओनसोलफोराव हादोरफोराव थाङोब्ला एरैबायदि आब ब्रुथि गोनां बैसोरो माने गावसिनि जानाय लोंनायनिफ्राय थानानै थानाय ज्लायनाय बेफोरो माबादि जेनेबा सासे सुबुंखौ माबायदि जोथोन लानांगौ बेफोरनि बारै माने गोबांथार बिसिनियावहाय आब्रुथि गोनां माखासे आदबफोर बाहायनानै माने सुबुंफोरखौहाय सिबिनाय बेफोर बायदि आदबफोरखौ जोङो सोलोंनानै बैफोरनि फ्राय लाबोनो हायो आरो आरो बैफोर ओनसोलफोराव बेरायहैयोब्ला जों मोजां जोङो बारहावा मोननो हायो बिफां-लाइफांजों बुंफबनानै थानाय मोजां मोजां जायगा गोजौ गोजौ हाजो हाजो गेजेरजों लामा गोबांथार दैमा-दैसा दालांफोर जोङो मो मोजां मोजां नुबोनो हायो आरो नोंथां ना आरो जों बैफोर ओनसोलाव थानानै माने जायफोर जायफोर सुबुंफोरा जे बैफोर ओनसोलफोराव बेरायहैनो हायाखै बैफोर ओनसोलाव थांनानै बैफोरनि सिनारिफोरखौ नुनो हायाखै। बैफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा बेरायहैनानै माने बैफोरो जायनाखि सुबुंफोरा नुनो हायाखै थांनो हायाखै बेफोरनि सोमोन्दैनो बिथाङा खोन्थानानै माने गावनि गोसोखौ मोजां मोननो हायो आरो माने बैसोरनि नुथाइखौ ओ जोङो सानना सानदांथिजोंनो माने मोजाङै फोरमायनानै दिन्थिनो हायो आरो नोंथां दा दा जोङो गुबुन फारसेथिं जोङो जोंनि ओनसोलावनो थानाय सरलपाराफोर बायदि जायगाफोराव थाङोब्ला गोसो जोबोद मोजां मोनो लामा गेजेरजों थाङोब्ला गोबांथार ओ जिब-जुनारफोर दावमा-दावसाजों बुंफबनाय दैमा-दैसाजों बुंफबनाय नाय माने जोङो थाङोब्ला बेफोर बायदि ओ जेनाखि जिब-जुनार बिफां-लाइफां दावउमा-दाउसानि गाबनाय बेफोरखौ खौहाय जोङो नुलांनो मोनो आरो जोंनि बैफोर ओनसोलजों थांनाय नामैनो माने जोङो बेफोरखौ मोजाङैनो रोखायै नुलांनो हायो आरो। दा बैफोर ओनसोलाव सहैयोब्ला नोंथाङा मोनसे ओ समायना जायगाखौ नुनो मोनगोन जे जायगाखौ नायोब्ला मोनसे गावनि साननायफोरा माने गाज्रि साननायफोराहाय माने गैया जायो आरो जाय नुथायफोरखौ नुयोब्ला गाज्रि साननायफोरा हाय माने गैया जायो माने जोबोद मोजां बैफोर सिनारिफोरा दैजों बुंफबनाय हाजो गेजेरजों सिनखावनानै फैनाय दैमा जोबोद गुसु बैफोर ओनसोलाव माने थाङोब्ला गावनि गोसो खौ माने जोबोद रंजाखांनाय मोननाय मोनो आरो नोंथां। बिनि अनगायैबो आङो ओ माखासे जायगाफोराव थांनो थिरांथा लाबावदों। ओ सम मोनोब्ला थांनाय जागोन नोंथां माने ओरैनो जोंनि खाथिजों नांजाबनानै थानाय शिलं सिक्किम बेफोरबायदि जायगाफोराव माने थांनो सान्दों आरो नोंथां दा नोंथाङाबो बैफोर जायगाफोराव जुदि खाबु मोनोब्ला थांनो गोसो नामा नोंथां?
नोंथां माने थांनो गोसो खिनतु ओ नोंथा माखासे रांखावरिनि थाखाय जेनबा बैफोर जायगाफ्राव सहैसनाय जाया आरो। उम इदिनो जेनबा रांखावरिफोर एसेफोर थायोब्ला जेनेबा बेरायनो नाजागोन जेसेबां हायो एसेबां ओमबा गावनि माइन्दखौबो फ्रेस खालामनायजों लोगोसे बै जायगानि सिनारि जे मिथिंगायारि नुथायफोर बेफोरखौ नायनानै जोबोद गोजोननाय मोनो। जोङो माब्लाबा आं मा माब्लाबा माब्लाबा जेनेबा मबेलफोराव नाय जेनबा आं थांनायनि सिगां जेनबा शिलङाव थांनायनि सिगाङाव माने थांफेराखै माने थांनो माने नायो आरो मबेलफ्राव जेनबा माबादि माबादि बेफोरनि सिनारिफ्रा ओमफाय बेफोर बेफोराव माबा माने बेरायथाव जायगाफोर दङ ओमफाय मा मा मा मिथिंगायारि नुथायाइफोरा माबायदि दा बेफोरखौ एसे नायगिरनाय जायो आरो नोंथां ओ सम मोनोबा बेबायदिनो आंबो सानदों
औ नोंथां
समफोर मोनोब्ला खाथि खाला जोंनि जोंनि सा सानजा भारतनि ओ बेरायग्रा जायगा जेरै ओ शिलं बिदिनो दार्जिलिं बेफोराव आं थांनो माने थांखि लादों आरो नोंथां उम
दा आंबो नोंथां आंबो थांखि लानाय जादों नोंथां दा आङो बिनि अनगायैबो मा माखासे जायगाफोराव बेरायखांबाय जे ओनसोलफोरा जोंनि ओनसोलफोरजोंनो नांजाबनानै थानाय ओनसोलफोर बै ओनसोलफोरा मानि माखासे गोबांथारनो माने हाग्रा बंग्राजों बुंफबना थानाय आरो नोंथां बैफोर ओनसोलफोराव थाङोब्ला माने ओ गावनि गोसो जोङो जेनेबा गामि ओनसोल होननानै जों बुंनो नांगोन बैफोर गामि ओनसोल फोराव थाङोब्ला जोंनि सोहोर ओनसोलखौ जोङो नायोब्ला गोबांथार फाराग बिदि जोङो नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां बैफोर ओनसोलफोराव थाङोब्ला ओ गारि मटरनि जोङो गोबांथार सोदोबफोर जों खोनानो मोना जोबोद सिरि आरो दाउसिन दाउलानि मोजां गावसिनि गाबनाय गारां देंखोजों ओ गावसोरजों गावसोर रायज्लायनाय बेफोरखौ जोङो बांसिनै नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसे दैमा दैसा गोबांथार मोजां मोजां ओ समायना समायना बिदिनो बिबार बिला ओ सावगारिफोर सिनारिफोरखौ जोङो बैफोर ओनसोल गामि ओनसोलनि जेनाखि गामि ओनसोलाव थाङोब्ला बांसिन जोंनि गामि ओनसोल फोरानो माने हाग्रा ओनसोलजो नांजाबनानै थानायखाय बैफोर ओनसोलफोराव माने थाङोब्ला जोङो गोबांथार बेफोरबायदि समायना नुथायफोरखौ जोङो माने नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। बेनिखायनो जोङो सम सम नोंथाङाबो सम सम मोनोब्ला माने माब्लाबाफोर सम मोनोब्ला गामि ओनसोलाव बेरायहैनो थांनो दाबाव आरो नोंथां। माने बैफोर ओनसोलफोराव थाङोब्ला जोङो जोंनि जेरै टाउनावहाय गोबांथार गारि मथर खारो बेबायदिनो ओ थाबथा थुबथा जायो बेफोरबायदि जोंनि गामि ओनसो सोलफोराव माने गैया आरो नोंथां आरो जोंनियाव बारहावायाबो बेराद मोजां जोङो मोजां रो
औ।
टाउन ओनसोलाव जेरैबायदि जों बारहावा मोनो गामि ओनसोलाव थाङोब्ला मानि साब फिन मोनो आरो नोंथां। नोंथाङाबो बैफोर गामि ओनसोल फोराव माने माब्लाबा बेरायहैखांबाय नामा नोंथां?
औ थारैनो बेरायहैखांबाय नोंथां माने जो आंबो गामियाव थांनानै गोबां गोजोननायखौ मोनदों नोंथाङा नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि जेनेबा गामि एरियाफ्राव बांद्राय गारि मथरफोरनि सोदोब ओमफाय बांद्राय बेबायदि माने दावराव दावसिनि सोदोबफोरखौ बांद्राय खोनानो मोना आरो। बेवहाय खालि दाउसिन दाउला आरो मिथिंगानि जे जे मोजां बार बेवहाय बांसिनै मोनो आरो नोंथां। दा नोंथां जोंहा समाबो जाया नङा जाबाय नोंथां।
औ नोंथां जोङो माब्लाबा सम मोनब्लाबो मोजां रायलाय फिनसिगोन नोंथां‌। जों होनबा दोनथ'लायसै नामा नोंथां? ओं।
नोंथां जागोन नोंथां।